खोनादों? हेल' खोनाबाय।
खोनादो?
मा खालामदों?
ओइ फिनदि बारि आव बोरमा फैदों।
ए
ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय।
मा ओंख्रि जानाय नोंसालाय?
दालि अमा बेदर एवनाय।
ओमफ्राय?
बांगन बाथोन
ओमफ्राय?
ओमफ्राय माथो थाबावनो एख' गैला।
ए दान नाङा र हेलौ। हेल'।
खोनायाखै?
खोनादों।
अ
मा मा खालामगासिनो नोङो?
भिन्दि भिन्दि बारियाव भिन्दि गायनायखौ नायफैदां
ए‌ भिन्दिया‌ जादो
जादोथ र
दामा बेसेबां भिन्दि ना एबारो
फाल्ला दुइस' थाङो
फैसा मोनगोन होमबा खै बेसेबां बुजा गायदों
आदा बिगा
सोरगायनाय नों गायनाय ना‌ सोर गायनाय
फिसाला गेदेरा गायदों आंना
सोर‌ सोर‌ दं नोंसालाय
फिसाला सानै दं रावबो गैया ओमफाय
ए
होम दोनो खनथि लाबोनायबा हागौमोनहाय आङो खुन्थि दान्ना दोनदोंमोन आङो दोनो लाबनायबा हामगौमोन ओम हाथायनि सिप्रे मुलि सारग्राखौ लाना फैनांगौ र'
नोंथाङा मा मावो नोंथाङा मा मावो खोनायाखै हेल
खोनायाखय
खनायाखै थ' आर' हेलौ हेलौ खोनायाखै हेल'